हेल'
हेलौ
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ औ खोनादों
औ
नोंथाङा आङनो फन नोंनो फन हरनायनि जाहोना जादों मोनसे आयदानि सायाव आं नोंजों सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादों आरोना नोंथां बे आयदायानो बे आयदायानो जादों माने जौनि बाहायनाय
औ
सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन थारैनो
औ ओ जौआथ' जोंनि हारिनि गेजेराव गोजौ जायगा आवग्रिनानै दं नङा होमबा? जौआ दायो जों जोंहा जौआव जि आइ टेकबो मोननो हाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ औ आरो जोंहा ओ जौजों जौजों खायसे खायसे जायगायाव बेफोरखौ फाननानैबो माने रांखान्थिया थासारि आरजिनोबो हायो नङा होमबा जौगाहोनो न'खरा जौगा होनोबो हायो नङा होमबा?
औ औ
बर' समाजाव मोनसे गोनां जायगा आवग्रिनानै दङ जौआ। ओमफ्राय मा होनो जौखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायो फोरबोफोराव नङा होमबा?
नंगौ
औ जेरै जोङो हाबा, खेराइ फुजा रंजानाय फोरबो फोराव बैसागु सावरि बादालिफोराव बाहायो नङा होमबा?
औ
आरो जोङो आलासि सिबिनायावबो बेजोंनो बाहायो आरो जौनि अनगाथ' जोङो आलासि सिबिनायानो जाया नङा होमबा नोंथां? औ आरो जोङो जौखौ खामानि मावखां दावखां ओम ओम मेंनाय देहाखौ मेंगाहोनो थाखायबो बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बुंनो थाङोब्ला जौआ जोंनि थाखाय बिराद गोनां। होनजायो आरोना। आरो बोरैबा जायोबा गाज्रिबो होनजायो। गोदो ओ नोंथां गोदो नोंसोरनि ओनसोलाव जौखौ माबायदि बाहायोमोन आरो दा माबायदि बाहायो खोन्थानो हागोन नामा? नोंसोरनि ओनसोलाव
औ हागोन ओ माने ओ जौ खोनादों ना? हेल'। नोंथां औ ओ जौआ बर' हारिनि ओ समाजारि हारिमुवारि आरो मोनसे धर्मिय' जिउनि ओ अनजाथाव बा अनसायजाथाव बाहागो। खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। गोदो- गोदायनो बर' सुबुंफ्रा न'खराव फैनाय आलासिफोरखौ बरायनो बा हारिमुवारि फोरबो ओ बैसागो मागो बायदि बायदि आरो बायदिसिना दिसिना फुजा फोरबोफोराव जौखौ बाहायबोदों। दा बर' समाजाव ओ जौ बानायनाया सासे हिनजावसा एबा बिमाफोरनि गाहाय रोंगौथि आरो बायदिसिना मोनसे आर्ट हिसाबै गनाय जायो। दा बेयो खालि मोनसे ओ लोंनाय बेसादल' नङा ओ बेयो बर' स समाजाव ओ मान सनमान आरो खौसेथिनि मोनसे गाहाय नेरसोन। दा माखासे जौनि ओ रोखोमफोर थायो ओ बर' समाजाव बानायनाय खान्थि आरो माखासे समाव सोनारनानै ओ बेखौ जोङो बायदिसिना माने जौखौ जों मा होनो ओ मोनथाम रोखोमनि जौ मोननाय जायो बा जौ फिसा, जौ गुदुं जौ माइखि ओ मा इयो होनो जौ गोरा। दा अ जौ फिसा होनबोला ओ बेयो गामिफोराव ओ सानफ्रोमबो लोंनाय एबा आलासि फोरनो जासिनाय गुदि जौ आरो जौ गुदुं होनना बुङोब्ला ओ बे जौखौ बानायनाय लोगो लोगो गुदुङै फुदुंनानै बानायनाय जायो। आरो
ओ जौमातखि होननायखौ बुङो ओ बेयो गोबां ओ सम बा गो-गोबां दिन ओ थुमनानै दोननाय गोथौ आरो गोजा जौ। मा ओ गोसा जौ ओ जायखौ माने ओ फुजा बायदिसिना फोरबो आरो गेदेर गेदेर माबाफोराव फोरबोफोरावल' बाहायनाय जायो दा
औ नोंथां
जोङो ओ जौखौ बाहायनो थाखाय जोंनिया सिगांग्रो एमावखौ नांग्रोगोन बा थियारि खालामनांगोन बा जौ बानायनायनि बयनि बयबो मा होयो गोनांथार गुदि बेसादा जाबाय जोंना एमाव दा बे एमावखौ जोङो माइरंजों माने मिथिंगानि बायदि रोखोमनि बान्दो एबा ओ लाइफांनि बिलाइ बायदिसिना जाबनानै बानायनाय मोनसे सिगां मुलि दा ओ बेखौ जोङो मा ओ एमाव बानायनो थाखाय जोङो बायदिसिना मोखोना बिलाइ बा बायदिसिना जोंहा ओ ओ ओ मा होनो बेखौ थाइजौ बिलाइ बायदिसिना खान्थाल बिलाइ बेफोरबायदि हाइजें बिलाइ बायदि बायदि रोखोमनि हारिमुवारि सामब्राम मुला बिलाइ बायदिसिना बाहायनाय जायो दा माखासे से बानायनाय खान्थिफोर थायो दा बे बिलाइफोरखौ सुस्रांनानै माइरंजों ओ जयै माने बेख खौ ओ दिंखियाव जोङो देनानै ओ गुन्दै खालामो। बा गुन्दै खालाम खालामनायनि उनाव जों ओ बेखौ मा खालामो ओ सिथुमनानै ओ लारु बायदि बानायनानै जोङो सान्दुंङाव रानहोयो दा बे एमावानो ओ माने ओ जौखौ माने बायदिसिना अमिलला खालामो।
दा आरो ओ माखासे जौ बानायनायनि फारिलाइबो थायो बा जौ बानायनाय खान्थिया बेयाव ओ साखोन सिखोन आरो ओ माखासे नियम गोनां थायोबा ओ जों मा सिगांग्रो जोङो ओ बायदिसिना ओ जोङो ओ माखौ माइरंखौ ओ गेदेर मा होनो सान्थायाव गोजोनै संनानै ओ मा खामनांगोन जोङो ओ‌ बेखौ ओंखाम बायदि खालामनानै बानायनांगौ। दा बेखौ जोङो ओ एसे ओ रानस्रोनांगौ संनाय माबाखौ ओंखाम ओंखामखौनो होननोसै बा बेखौ ओ जखायखौ ओ बेयावनो बानायनाय दालायाव जोङो गोजोनै ओ माने मिलायनानै बा मिलिनानै थान्दा खालामनांगौ। दा बेनि उनाव जोंङो बेखौ मा खालामनांगौ ओ एमावखौ जोङो दाजाबनांगौ बा बेखौ जोङो बे ओ ओंखामाव एसे थान्दा ओ जाबा बेनि सायाव जोङो एमावखौ मा खामनांगोन ओ गुन्दै खालामनानै बा सेफ्रुनानै जोङो बि ओ माबाखौ ओंखाम सायाव जोङो बिखौ ओ फ्रि-फ्रि-फ्रि सारस्रिननानै मोजाङै सामलायनांगौ बा मोजाङै सारस्रिना होनांगौ। दा बिनि उनाव जोङो औ बेखौ जोङो ओ थुमनानै दोननांगौ बा एमाव दाजानाय माने बेखौ ओ माइखुमखौ जोङो हायाव बानायनाय बा हान्दा बा एबा थि लाम बेसादाव माने बिलाइजों बा जोङो प्लास्टिकफोराव मा खालामनांगोन बेखौ ओ ब्रै बा दिनसिम बा बेखौ जोङो मा खालामनांगोन ओ ब्रै बा दिनसिम जोङो इखौ दोनथुमनानै ओ जोङो ओ बे ब्रै बा दिन उन जाबा बियो मा जागोन ओ मोनसे जौ बिदै जाखांनानै ओ गोजोन जौ ओ माने जाथुमा आरोना दा बेखौ जोङो औ बेखौ जाबोला जों बेखौ जोङो ओ जौ बानायनो हासिगोन आरो ना जों। खौ ओ जौ महरै लाबनो हासिगोन बा ओ जोङो ओ थुमनाय बेसाद थिम थि माने परिमाननि दै दाजाबनानै जोङो गारग्राजों गारनानै गोग्गो जौखौ जोङो बोखावनाय जायो दा हारिमुवारि आरो समाजारि गोनांथार बा बाथौ फुजायाव गोनां बा बाथौ फुजा आरो खेराइ फुजायाव जोङो मा खालामो बेखौ ओ बायदिसिना माबायाव जौखौ सिबिनाय मोनसे अनि बायजो नियम दङमोन आरो आगोल। दा ओ बेजोंनो जोङो माखासे आलासि बरायनो हायो ओ बर' न'खराव फैनाय आलासि बेफोरखौ जोङो जौ फिसा आरो बायदिसिना जों मान होनाय बर'फोरनि गाव-गावसोरनि मोनसे लोंनाय मोनसे आथार आरो। दा माखासे ओ बैसागो एबा बायदिसिना मागो दमासि फोरबो फोराव गामिनि सुबुंफ्रा जयै जौ लोंनानै माने खाम सिफुंनि ओ लानानै माखासे रंजायो बाजायो आरोना दा बेनि गेजेरजोंनो औ जौ बानायनाय जौगानायनाय खेथ्रआव माने बर' हारिनि गोदोनि बिगियान आरो ओ मिथिंगानि गियानखौ ओ दिन्थियो दा
नंगौ नोंथां।
आथिखाल जुगाव बायदि रोखोमनि ओ जौ बिलाथि लोंनाय बेसादा फैबाबो माने बर' समाज गाव हारिमुवारि जौनि मान आरो गोनांथाया एंगारजायै थाबाय थागोन। दा बे मोजां हारिमुवारारि गियानखौ साखोन सिखोन लाखिनाय गोदान मिरुनि सुबुं माने दायथ'' आरो ना।
बेखौ जोङो औ दा गोदान मिरुआव बा आथिखाल जुगाव दा जाखांफुनाय ओ माबाफोराव बेखौ ओ लाखिनाया मोनसे साखोन सिखोन लाखिनाया गोदान मिरुनि सुबुंफोरनि दायथ'। दा नोंथाङाबो एसे ससेब्लाबो एसे फोरमायबावनो हागोन ना अननानै? जौगानाय औ ओरैनो बायदि बायदियाव
जौगानाय होनोबाथ' जोंहा जौ नङाब्लानो जाखाया नङा होमबा? जोंहा हाबा खेरायावबो बाहायो फुजायाव फुजा फोरबो आवबो बाहायखायो जौखौ। आथिखालाव सोला आथिखालाव सोलायफैबाय नोंगौ ओ जोंनि ओनसोलावथ' दानिया जौखौ बाहायला हाबाफोराव बाहायो अब्ला माने जुरिमाना इदि फोनांलायनाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
सम लानानै माने सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों जौनि सोलायबोनायखौबो।
औ औ
जोंनि ओनसोलाव ओ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नो जै नामा जोंना समाबो जाबाय
औ दे बिदि औ औ गोजोननाय थाबाय उम